नोंथां
नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां बुंलाय
अ नोंथां नोंथाङा फ्रि दङ ना
औ नोंथां दङ।
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव साव-सावरायनो हागोन नामा
अ हागोन नोंथां
अ नोंथां बिदिब्ला आङो आबादनि सायावसो रायज्लायनो नायदोंमोन
उम ओ अ नोथां ओ सावरायजागोन दे नोंथां
माइ आबाद जोंना माइ आबाद खालामनो नागिरनांब्लाथ खालामनो गोनांब्लाथ नोंथां मा खा खालामनांगौ जायो ना जोंना ओ गिबियावनो ओ खोथियाखौ फोग्रो
औ औ नोंथांं नंगौ नंगौ नोंथां।
बिदिनो खोथियाखौ फोखांनायनि उनावहाय जोङो मा खालामो ओ बै माइ गायनो गोनां ओ दुब्लिखौहाय जोंङो एवनानै लायो
औ औ
बिनि उनाव एवनानै लाखांनायनि उनावहाय खोथिया राखांनायनि उनाव जोङो मा खालामो नोंथां ओ खोथिया राखांनायनि उनाव जोङो ओ बिदिनो ओ खोथियाखौ फुनानैहाय ओ जोङो माइखौ गायो नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
औ नोथां बिदिनो जोङो गोबाव ओ सासे सानैजों गायबा गोबाव लायो बिदिनो ओ मानसिफोर बुरजाला गायबाथाय बिदिनो साननै सानथामावनो जायो ओमफ्राय हा गोबां गोबां थायोथ' बिदिफोरा ओमफ्राय जोंनाथ' आबाद खामनो होनब्ला आबाद मावनायजोंल' जाया ना
उम ओ औ औ
जोंना आबादाव आबाद होननाय लोगो लोगो जोंना गोबां खामानि थायो ओ गोबां माने जोंना मा खालामनांगौ जायो नोंथां गोबां जोंनिया हासारनि गोनांथि जायो
औ नो-नंगौ नोंथां
हासारखौ जोङो मा खालामनांगौ नोंथां हासार हासारखौ जोङो ओ बेयाव ओ जोङो सारनानै होनांगौ हाब्रुआवनो होयो सोरबा सोरबा माइ गायखांनायनि उनावबो होयो बिदिनो न'नि गोबोरखि जिहेथु न'आवनो फिसिनाय बेफोर बेफोर ओ ओ ओ माने गोबोरखिफोरखौबो लांनानै हैनाय जायो
औ
आबाद होनोब्लाथ जोंना ओ बे माइ गायनायाल' जाया ओ बे माइ आबादाल जाया ओ गोबां मैगं थाइगंनिबो आबाद दङ दा आं गिबियावनो बुंग्रोनस जे आबादखौ गोदोनि आबै आबै आबै आबौमोन ना
औ
बोरैहाय गायो माने माइखौ बोरैहाय गायोमोन गोदोनि दिनाव बिदिनो ओ मारै खालामामोन बेखौ आं फंनैसो बुंनोस दा माबायदि जालांखो बिदि दे आं मि मिथिनाय बादिब्लाथ' गोदोनि आबै आबौमोना मा खालामोमोन नोंथां ओ जोंना फाला गायलायोमोन बै नखराव बै नखराव गायबाथाय बै नखरनि सुबुङाबो बै नखराव गायनाय हेफाजाब होफैलायनाय गोदोनि दिनाव मा होन जोंना हाजिरा जिहेथु खामला होनोथ' खामला मावनाया बारा जायामोन मानो होनोब्ला जोंनि दिनाव गोदोनि दिनावहाय बिदिया जायामोन एसेबां सावरि गायलायो बिदिनो बिसानि नखराव बि गाय फैयो बिसानि नखराव बै गायफैयो बिदिनो जोंना मा खालामोमोन रंजा बाजायै ज'ज' जाजायै आबै आबौमोना गोदोनि आबै आबौमोना बिदिनो ओ जोंना सावरि जाफैयोमोन हालजांख्रा जिहेतु ख्रा जायोथ' जोंना हाल जांख्राया माबोरै जायो बियो हाल जांख्राया जोंना गासैबो माइ माइ आबादा जोबखांनायनि उनाव दब्लायथाम बा दब्लायसे बिदि दोनखायोमोन आरो गोदोनि आबै आबौमोना हाल जांख्रा जानो थाखाय बिदि दोनखायोमोनब्ला जोंना ओ मा खालामो ओ गासै सुबुंखौनो लिंजोबोमोन माइ गायनानै बिदि ओ हाल जांख्रा जानो थाखाय खाय गोदोनि आबै आबौमोन गोदो बिदिखौ नुनो थाङोमोन आरो ना मा होनो हाल जांख्रायावथ' जोंना बिदिनो बायदिसिना रंजा बाजायै हाब्रु फोनलायनाय बिदिनो एदावलायनाय होसोलायनाय बिदि जायोथ' नों थां ओमफ्राय बिदिनो हालजांख्रा नि मा खालामो हाल जांख्रानि हाल जांख्रा उथिनायनि बै जाय बा लास्टआव माइ गायगोन बिदिनो बाख्रि दुलि होनोथ' बे बाख ख्रि बा दुलिनि दुलियाव लांना दोनहैनो थाखाय जोङो बे दुब्लियाव बाख्रि गायखांनायनि उनाव खोथियाखौ होनानै गायखांनायनि उनावहाय जोङो ओ बे बाख्रिनिफ्राय जों हाखौ लाना थांनानै जोंनि दुलि बा न'नि ओ माइनाव खनायाव दोनहैनाय जा जायो जायोमोन गोदोनि आबै गुबुना होननाय बादिब्ला बिदि सोलियोमोन आरो
औ
दा दिनाव बै हाल जांख्राखौ जोङो नुनो मोनला मानो होनोब्ला जोंनि आबादारिफोराहाय ओ मा होनो आबादखौ थाब थाबैहाय गायखांनो थाखाय बा मावखांनो थाखाय ओ जोंना मा जायो हाजिरा लगायो खामला लगायो गोबां गोबां खामला ल'गा बायनानै साननै बा सानसेयावनो गाय-गायस्लुमो ओ हाब खम खमाथ' जोंना ओ हा खम खम थानाय सुबुंफोराथ' जोंना मा खालामो सानसेयावनो गायखाङो बिदिनो हा बुरजा फोरासो जोंना मा खालामो सप्तासे बा साननै सान-सानब्रै सानबानि उनाव गायखाङो
औ
मा खालामो नोंथां जो-जोंना बिदि गायनायनि जाहोनानो जादों जोङो अखानि दैखौ गोबाङै आसा खालामनानै थानो हाया मानो होनब्ला जोंना ओ नांगौ समाव अखा गोलैया नांगौ समाव जों दै मोना बिनि थाखायनो जोंना ओ खामला लगायनानै गायनो था गायनो गोनां जा जादों गोदोनि आब आबैमोना आबै आबौमोना अखानि दैजोंनो गायोमोन दा दिनै नाथाय बेखौ खौ नुनो मोन ला नोंथां अखानि दैजों माइ गायनाय बा अखानि दैजों जोङो मा खालामो अखानि दैजों ओ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनला
औ
बै आबाद मावनाया नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदिया दंना गैया बा सोलियोना सोलिया गोदोनि बायदि ओ फोरमायनो हाग गोनना नोथां
अ हागोन नोंथां हागोन दा उम जोंनि जोंनि ओनसोलाव माइ गायनायखौ जोङो माइ गायनाय बा आबाद बेफोरबायदि माइ गायनायनि आबाद मावनायखौ जोङो उन्दै उन्दै टाइमाव उन्दै उन्दै समाव जिबायदि नुबोदोंमोन बेनिफ्राय दा जों देरजासिमाव गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो गोबां सोलायबाय ओस ओस आगोलनि बायदि बिदिनिफ्राय गोबां सोलायबाय दानि जुगाव ओ दा बुंनो थाङोब्ला गोदोनि दिनाव बा एसेबांबो गोदो नङाब्लाबो गोदोनिथ' नि दिनावथ' बेलेगमोन दा जों उन्दै उन्दै टाइमाव नुनाय समाव दा जोङो ज' जयै माइ गायलायनायखौ नुयोमोन बा बिदिनो माइ गायनाय हालौलायनाय बायदिफोरखौ सावरि लालायनानै ज'नो बिदि गामियैनो ज' ओंखारलायोमोन आरो फाला फाला जायोमोन आरो फाला होलायलायोमोन माने ओ सासेनि नखराव गायखांनायनि उनाव बै सासेनि नखराव बै सासेनि नखराव गायखांनायनि उनाव बै सासेनि नखराव बिदिनो गावजों गाव हेफाजाब होलायोमोन गोदोनि दिनाव गोबां बिदिफोरबायदि हे हेफाजाब होलायनायखौ नुनो मोनोमोन बेफोरबायदिनो गोबां रंजा जा बाजा मिनि खुसि बिदिखौबो नुनो मोननाय जायोमोन गोबां ज' लोगो लालायनानै गोबां हेफाजाब होलाय लायोमोन आरो गोदोनि दिनाव दानि जुगावथ' गोबां खम नुनो मोनबाय बे
औ नंगौ नोंथां
दानि जुगाव खेथि मावनायफोरखौ ओ मानसिफोरा बा दानि जुगनि सुबुं माहारिफोरा बारा खेथि खालामनायखौ माने खमखौनो नुनो मोनसै खम मावोब्लाबो बिदि सिगांनि बायदि एसेबां बुरजा बुरजा गायनायखौ नुनो मोनला माइफोरखौ गोबां खम बा जानो आन्था गावनि जानो थाखायल' गायनायखौ नुनो मोनसै दा माइ दा सुबुं जोंनि सुबुंफोरा बिदि ओ मोसौजों हालौनानै बिदि नांगोल बायदिजों हालौनाय बायदिफोरखौ नुनो मोनला नांगोल बायदिजों हालौवनानै गायनाय बायदिफोरखौ सिगांनि बायदि नुनो मोनला सिगांनि समाव नांगोलजोंनो ओ जों गामि गंसेयैनो लोगो लालायनानै ज' ज' फाला फाला होलायनानै नांगोलफोरजों हालौ गायनाय नुनो मोनो आरो आइजोफोराबो बिदिनो न'आव सानैैयै ओंखारखायोमोन आइजो फोराबो माइ गायलायलायो माइ गायनायावबो बिसानि नखराव गायखांनायनि उनाव बिसानि नखराव सानैनिबो नखराव बिदि फाला फाला गाय लायोमोन दानियाव थ दानि जुगाव हालु टेक नांगोलजों हालेवनायबो गैला ट्रेक्टरजों हालौवसै आरो ट्रेक्टरजों हालेवनानै बिदिनो ओ बिदिनो दसजोन बा सातजोन आदजोनसोहालागे ओ गायग्रा हाजिराफोर लायो बा खामलाफोर लायो ओ बिदिनिसो दानि जुगाव माइफोरखौ गायनायखौ नुनो मोनसै खामला हाजिरा लानानै ट्रेक्टरजों हालेवनानै दा बिदिफोरखौ गायनायनि जाहोनबो थागोन बा दा नि सुबुं माहारिफोरा सोलायबायना दा बयबो आजादिखौ लुबैसै बा सिगांनि बायदि माने गावनि समखौ ओरैनो थांगारहोला माने दा बयनोबो फैसा थाखाफोरखौबो गोनां जासै गावब गाव नखराव फैसानि माने फैसानि नांगौथि बा फैसानि गोनांथिया गोबां बांबाय बेनि थाखाय बिनि थाखायनो दा माने फैसा नङाब्लानो बिदि खामानिफोरखौ मालायनि नखराव मावहैनाय फोरा जा सोलिला आरो बारा फैसा गैयालासिनो बिदिनि थाखायनो दा गोदोनि बाय दिया बारा सोलिनाय नुनो मोनला बेनि थाखाय माइफोरखौबो दा खामला हाजिरा होनानैसो गायो हालौनायाबो ट्रेक्टर बायदिफोरजोंसो ट्रेक्टर बायदिफोरजों हालेनानैसो गायो इ ट्रेक्टरजों हालेवोब्ला जोंनिया ट्रेक्टरजों हालेवोब्लाथ आरो गोबां खम समनि गेजेरावनो जायो आरो ओरै हाजिरा हाजिराफोर होयोब्लाबो ओ हाजिरा होनाया जुदि हाजिराखौ जों एसेबां गोबां होखायो माने बिदिनो दसजोन बा सातजोन आदजोन होखायो बिदिनो माने ओ गायनायखौ खम समनि गेजेरावनो फोजोबनो थाखाय हाजिरा लानानै ओ खम समावनो सानसेयावनो बा साननैनि गेजेरावनो गायनानै माइफोरखौ फोजोबो आरो आजिखालिनि जुगाव सिगांनि बायदि बिदिनो फाला होलायनानै गोबाव टाइम लाला आजिखालिनि गायनाया ओ थाब फोजोबनो मालादि जोबगोन बिदिबा माला खामानिफोरखौ फोजोबनो मावखांनानै स्रां फोजोबगोन बेफोरखौल जासै आरो आजिखालिनि सुबुंफोरा।
नोंथां बिदिब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखौ खौ एसेयावनो फोजोब थ निसै ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसि सम होनायनि थाखाय।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां गोजोन ओ नोंथां।